आरोना नोंथांजों आङो न'खौ बोरै लुयो बिनि बागै एसे फोरमायनो सानोदोमोन।
अ राय अ रायला
औ जोंना न' बानायनायाव ओ जेरै औवानि न' बानायबा जोङो औवाखौ फासावनो दांग्रोना लानानै खुन्टा ओ बानायना लाग्रोनांगोन।
उम।
बेनि उनाव जोङो खुन्थाखौ गायखांनानै ओ गायखांनानै मान्थलि होग्रोनांगोन।
औ।
मानलि होखांनायनि उनाव जोङो थिं एबा प्लास्टिकनि ओ न' लुनोबा जोङो थिंनिबो लुयो प्लास्टिकनिबो लुयो नङा होमबा नंथां?
औ।
औ जोङो थिंनि लुयोबा जोङो टिंखौ सायाव ओ होनांगोन। बिनि उनाव जोङो औवा जौ औवाजों मोजाङै खाफ्राना लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव जोङो बिथायाव हाखो खोनानै जोङो बेरा औवाजोंनो जोङो बेरा दुमनांगोन। बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो न'खौ न'खौ मोजाङै लिरनांगोन आरो।
उम माजों लिरगोन नोंथां?
ओ हाजोंनो लिरो।
गोबोर
ओ गोबोरखि लगायनानै हाजोंनो लिरो आरो। खनसे लिरनायावथ' जाया खननै खनथाम इदि लिरनां आरो होमबासो प्लेन मोजां जायो। आरो औवानि औवानि न'खौ आरो प्लास्टिकनि न'बोथ' बानायो
औ
प्लास्टिकनिखौबो बेबायदिनो सायला बानायनानै हा खोनानै बिदिनो बेरा होनानै ओ लिरनानै बिदिनो न' बानायनाय जायो आरो। आरो आरो दंफांनि काट बिजोंबो बानायनाय जायो।
हुम
दंफांनि काटखौ जोङो फार्स्ट आवनो ओ दानग्रोना नै एबा बायदि बायदि हाथियार लानानै जोङो बेखौ जरायनानै जोङो माबायो आरो ओ मा होनो जरायग्रोना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ सिमिदजों बानायनाय खुन्टा खौ गायखां गायनांगोन आरो गायनानै गाखांनायनि उनाव जोङो ओ
कार्टखौ जों जरायनाय कार्टखौ जोङो सायाव होना लानांगोन आरो होना लाखांनाय नि उनाव जोङो थिंखौ दोथाब दोथाबनानै दो-दोथाबनानै जोङो ओ हा खोखांनानै बेरा होनानै बेरा होनानै बेखौबो लिरनांगो आरो। हाब्रु गोबोरखि लगायनानै मोसौनि खि गोबोर खि इजो
उम
बेनि उनाव बेखौबो लिरनांगौ। बेनि उनाव लिरखांनायनि उनाव जोङो थानो हायो आरो बे न'आवनो।
दा उम।
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो एसे। मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा।
औ आं फोरोनाहोनसै माने ओ हानि न' लुयोबा। जोंना खरसाया खम थाङो इनफाय पाक्कानि आङो दा आं हानि लुनायनि खरसानि बागै बुंनि।
औ। नोंथां।
हेल'।
अ-अ नोंथां।
औ हानि नुुबा त्रिस सल्लिसनि ब्रैजि रोजानि गेजेराव जाहैगोन माने। प्राय बेयाव गोबां नांगो जागोन बेसाद ओ थिं नांगो जागो गोन बिदिनो खुनथा बायदिसिना लहा गाजोल
औ।
फोरखौ नांगो जायगोन। इनिफ्राय मिस्ट्रि लगायनायावबोथ' नोंङो बिराद थांगोन। हाजिरावथ' थांगोम गोबां थाङो हाजिरावबो। बिदिनो आरो न' लिरनायफोरावबो। थांगोन आरो हाबवालहोबाबोथ' बहुद थांगोन। माने हानि लुयोबा। एसे थाब-थाब खुन्थाफोरखौ सोलायनो गोनां जायो।
औ-औ।
किसुमाननिया किसुमाननिया बलाय लाङा बोसोराव।
उम।
थाब थाबनो। ओमफ्राय आरो सिमेन्टनि लुबाथाय। गोबां खरसा जायो। बिदिनो बिल्डिं लुयोबाथ' गोबां खरसा ओ लाखसो थांङो। पन्सास लाख बिनोस सल्लिस लाख केदि थांगोन आरोना टाइल्स साइल्स लगायजोबबा थिंफोरखो दामि लगायबा बिदि थांगोन। उम कालार फोननायाव खिनो बायदिसिना। कारेन्ट वायारिं खामनाय। उम बिदि लगायनायफोराव गोबां खरसा जागोन।
नोंथाङा जुदि पाक्कानिल' लुयोबा।
औ।
दा नोंसोरनि न'आ पाक्कानि न' ना हानि न' दोङो नोंथाङा।
जानि न'आथ'। पाक्कानिबो दोङो हानिबो दोङो नोंथां।
मोननै दङ।
मोननैबो दोङो।
औ नोंथाङा दामायाव थायो पाक्कायाव थायोना हायाव थायो।
आं-आं हानियावसो थायो नोंथां दा। ओ जोंहा न'आव मायसि दंबावो नालाय। बिसोरो पाक्कानियाव थायो।
औ इनिफ्रायो ओ। लेथ्रा जाबाय थायो नामा न'फोरा जेनेबा खानस्रि खिनाय। नैबा बादामालिखानाय बिदिखायो नामा।
बिदिथ' जाया जोंनियाव हाया ए से मोजां नालाय दैफोराबो बारा इदि लोमा नालाय बिदि जानायखौ नुवा आरो
ओं साब सिखोन लाखिबाय थाबा जानो नागिराना बिदि
औ औ साब सिखोन लाखिबा ओ जाया हाग्राफोरबो खाथियाव गैया लांदां साफा खालामना दोनो।
मोनसे न' लुनानै जुदि हानि न' लुनानै जुदि मानसि थायाबाथाय हाग्रा जाजोबोगोन नङासै औ। बिनिख औ लेथ्रा जाजोबोगोन बा दामालि खागोन औबा हाग्रा रज'जोबगोन न' सिङावनो ना।
औ औ
फोराबो आमा जालांगोन लासैनो
लेथ्रा जायो बिदिनो खानस्रि फोरबो ओंखार ओंखारलायलाङो बिदि मानसि थायाबा
उम मैखोमबो बेरो।
औ
हो उम
मैखुनबो बेरो बिब
ओं नोंथाङा उइयुनफोराव आरो माबा ओ न'फोर बिदिनो लुगोन नामा बिल्डिंफोर एदबा पाक्कानि न' फोर
औ लुनोथ' सानदों नोंथां औ फाक कानानि आरो बिल्डिंथ' हाथ'नाय नङा बिदिनो पाककनि रुमथामसो लुनो सान्दों आरो
ओं रांखावरियासो मिथिगो दा।
औ औ रांफोरासो मि थिगोना दाना रां गैयाबानो एख' गैया।
औ
बेनिखायनो आंबो सानदों एसे ओ पाका फोरनिखौनो हागोन खोमा साननानै एसे लुनो नागिरदों आरो आसा खालामना दोङो।
उम
नोंथां नोंथांलानिया ओम पाकानि ना हानि न'आ?
जोंहाना आगोलो हानिमोन बेनिफ्राय दा पाकानि लुबाय दा पाककानियाव थायो आरो बाव गोबां खरसा जादों।
औ बेसे?
ओ जाहोना बेयाव थांदों बिस लाखसो थांदों। बेे न'आव हटेल रुमा मोनथाम दङ।
औ
गासै फेमिलियानो थायो बेयाव राननानै।
औ थांखायो नोंथां बिदि एसे गोदोर न' लुबा ‌ बागाननि लुबा बिदि राङा थांखायो।
औ।
आरो बिल्दिंफोर लुबाथ' आरो बांसिनसो थां। बावगौमोन। बेखौनो बिदिखौनो लुनानै थाजाबथ'नांसिगोन आरो जों आरो जोंनि जोंनियाव आरो बारा फैसाबो गैया नालाय
औ मा मा न' थायो बेनि नामफोरखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथां।
आंथ' बारा मिथिया मुम्बाइ टाइप एल एल न' बेफोर बेफोरखौल' मिथिगोन आं नोंथाङा मिथियो नामा?
नर्मेलसोना
औ औ। खोन्थानो हागोन ना नोंथां मा मा नाम दङ
हेल' नोंथां! खोनानो ना नोंथां। नोंथां। हेल'। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां। हेल'।